हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना? हेलौ औ नोंथां खोनादों औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां
नोंथांना नेटवर्कआ एसे प्रब्लेम खोमा ना नोंथां?
अखाफोर हादों नामा?
अखाथ' हाथ'वाखै नोंथां हानायालाय। ओ मोनानायखाय खायसो जादों नामा?
औ औ अनथां हु आत्स सा थां होमबा नो नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ दे
औ आदसा नोंथां ओमम आं नोंजों दान्दिसे सावरायनो हागोन ना?
हागोन दा
अ ओ आदचसा नोंथां नोंथाङा फ्रि समाव माने ओरैनो थानो मोजां मोनो ना माने बबावबा बेरायनो मोजां मोनो? फ्रि समाव
हिद समावथ आं बारा एसां ओरैनो थानायखौ मोजां मोना
औ औ
लोगोफोर लेंबा बाब खामानि फिसा फिसौफोर ओरैनो ना मावलाबायो लोगोफोर लेंबा बेराय फायो
औ औ
नोंथांआलाय मा खालामना मोजां मोनो ओरैनो?
ओआन औ औ थिगानो नोंथां आंबो नोंथां नै दे फ्रि समाव ना नोंथां
औ
ओम ओरैनोथ आंनाथ बेलासियाव दैलि फ्रि सम जायो फ्रि समाव आं बिदिनो फिल्डआव थाङो जा जायगा बेरायग्रा थाबायग्रा गोबां मानसिफोर फैयो आरोना बेयाव आं आंनि फ्रि समाव माने औ थाइम बारहोनो थाखाय थाङो आरो माने
अब्लाथ फ्रि सम आं ओरैनो बिबारफोर एसे एनै गायनो मोजां मोनो आर ओ एसे एनै न आव जानाय मैगं मैला बा बानलुफोर बेफोर गायनायफोरखौ एसे नायबाय थानायफोरखौ एसे मोजां मोनो आरो बेरायनायखौथ बेरायनाय बेरेखा बेरायनायाथ' बारा इसांबो थांनाय जाया बाहेराव खिन्थु फुंनि मोनानि बे लोगोफोरजों थाबायनाय एबा मालाबा लोगोफोरा बहाबा बेरायहैनाय लिंनाय बेफोराव थांनो बिराद मोजां मोनो आरो आङो।
सानखिनियावथ' जेनेबा एसे एनै खामानि मावना मोजां मोनबाय आरो ना नोंथां।
औ सानावथ' खामानि थाखायो नालाय गासैबाबो
आंबो बिदिनो सानफोरावलाय एसे एनै खामानि थाबा फ्रिबा मावो मावनाया इदिनो माखासे ननि मानसिफोरखौ हेफाजाब होनाय इफोरावलाय एसे एनैयालाय हेफाजाब होयो सानफोराव।
नंगौ नंगौ नोंथां।
आजिखालिथ औ औ ओम ओम।
हेफाजाब होनाया दा मोजां ना ननि मानसि
औ औ। ओरैनोथ' दा दैज्लां समबो ओरैनो गोरान खेथि गोबां मावसोयोना मानसिफोरा ननि मानसिफोराबो बा गुबुनाबो बिराद मावोना ओम बेफोरावनो एसे एनै हेफाजाब होलाबायो आरो ननि मावनाय हिसाबै। ओरैनो नोंथांमोनखै औ।
जोंनाथ' ओरैनो गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबो गानाय नालाय
नंगौ ओम ओम।
ओंखायनो जोंना बिदियाव आबाद मावनायाव एसेबाबो बर'फोरा उनखा खायो होननाय बाय बिदि जायो आरोना नोंथां।
थायो नोंथां थायो ओं गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि आबाद मावबोनाय ना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
उम। ओरैनोथ दा दैज्लां दैज्लांवावबोथ खायसे गोरान खिथि मावग्रा बिराद दंना नोंथां?
औ नोंथां नुनो मोनो।
दा ओरैनो
हो खोनायाखै नोंथां
जोंथिं थिंथ' दा दैज्लां बोथोर सफैबाय दैज्लां बो थोरावथ' बांसिन माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं। गोरान खेथिखौ एसांथ' नुनो मोननाय जाया। सोरबाबा हा बोरिफोर दङब्ला
औ
थाइबें गायनाय बा जोगोनारफोर गायनाय
औ नंगौ नंगौ
बेफोरखौ एसे
ओरैनोथ दैज्लां दैज्लां बायना मेसें होनना बुङोब्लाथ गोबां बायदिसिना गायनायफोर जायोना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
औ ओरैनो सबायफोर बा सिबिं बेफोरबायदि गोबां बेसर माबाफोर नुनो मोनसै सैना दै-दैज्लां बायना मेसेंफ्राव ना नोंथां?
औ औ
औ
दाना गोदोनि बायदि दुब्लिखौ खालि नुनो मोनला आ रो नोंथां जोंनिथिं।
ना ओं
ओ सोरबाबा बेसर फोगोन सोरबा देमसि फोगोन सोरबा सबाय बेबायदिनो बिराद गोरान आबाद मावनाय नुनो मोनसै आरो सिगांथ सिगांथ जों बांगालफोर खौलसो बांसिन नुनो मोनोमोन नालाय बिदि खेथि मावनायखौ।
औ
ओ बर' फुराबो आगान होनायखौ जों बिराद मोजां नुनो मोनो आरो। दुब्लियाबो समायना सोमखोर जाना थायो।
नोंथाङाबो बिदिनो औ नोंथाङाबो बिदिनो खेथिफोर एसे मावो नामा ओरैनो बेखार सम थानायफ्राव?
ओरैनोथ मावो ओ मावो मावनाया ओमफ्राय इदिनो हा एसे थानाय हिसाबै दाथ बानलु गायनाय सिजेन दं थांबायमोन बानलुफोर एसे एनै गायबाय बेफोर बायदिनो जुखाम इदिनो मावो आरो जाखिनि जानो आनथा बा जा-जासे जानानै ओरैनो फाननाय बेफोर बायदि खेथिखौ मावोमोन मावनायालाय। ओरैनोथ औ।
नआव हेफाजाब होनायबा एसे एनै रां आरजिनाय मावनायाथ जेबो खहा नङाना देहानिबो मोजां जायो।
उम।
नंगौ ना नोंथां?
नोंगौ नोंथां नोंगौ औ। थिगानो। आजिखालि खा-सा-खायसेयानो बांसिन बेखारबो थायो माखासेया खेथिबो मावो बेफोर बायदिनोसै आरो मानसि फोरालाय।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
सोरबा आरो खायसेया जानो गैयिफ्रा माव वो जानो गोनांफ्रा ओरैनो थायो बायना जायो गाव गावनि हायाव फोआ इफोर बायदिनो आरो आजिखालि नुनो मोननाय माबाबा बुंनो थाङोबा।
नंगौ नोंथां। नोंथाङालाय ओ सिनेमाफोरखौलाय नायनानै मोजां मोनगोन ना मोना ओरैनो? थानाय समफोराव?
औ नोंगौ थिगानो नोंथां नायनानैलाय आंबो मोजां मोनो माखासे गोबां ओ इदिनो बर कमेडियानो जा बा करियान द्रामा बा बायदिसिना बिराद द्रामाफोर द्रामाफोर ओंखारोना मोजां मोजां माने इदिनो सोरनिबा नखरनि काहानि थागोन सोरबा इदिनो हौवा हिनजावनि माबा काहानि थागोन बेफोरबायदि गोबां खोब नायनो मोजां मोनो आरो मोननाया आंबो।
औ।
आंबो नायसाबो नायनाया मोजां मोनो मोजां मोनो आंबो। एसे आङो ओ बांसिनानो मेडिकेल फिल्डनि द्रामाफोर फैयोना। सिरिसफोर
ओं नोंगौ नोंथां
सावगारिफोर बेफोरखौ नायनो खोब मोजां मोनो आरो आं
औ
मेडिकेलनिखौ
उम उम
नायसाबो आंबो
औ आं नै नोंथां आं नायो ओरैनो फ्रि समाव आं नायो होमबा बांसिनै नखरनि द्रामा बै ओदिनो जेनेबा करियानफोरनियानो जा हिन्दीयाव दानस्लायनाय फैयो ना नोंथां माने बिदिनो सोरबा सोरबा बिहामजोखौ सोयि बा सोरबा इदिनो हौवाया इदिनो बायदिसिना बिराद माने दुखु दुखुुनांथाव नांथाव माने द्रामाफोरबो थायो नालाय बेफोरखौ आं नायनानै एकदम स खमबो बारहैयो आरो माने
आरो मानसि गिदिर बेफोरनि बै आसलि नायनो मोजां रियेल नंगौ जाथायफोरा बेफोरनिफ्राय जोबोद जोबोद गियानबो मोननो थाङो जोङो सोलोंथाइबो मोनो ओंखायनो बेफोरखौ नायनो मोजां मोनो। रां
ओं मोनो मोनो नोथां थिगानो नायनांगौबो नायनाया ओरैनो फ्रि समाव थाबाय एसे एनैखौ गियानबो मोननो हायो मा होनो गाज्रि जाबालाय गाज्रिबो जानो हायो मोजां जाबालाय मोजांबो जानो हायो ना नोंथां मबेल मबेलजों।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
सायावसै आरो।
औ गावनि सायावसै।
मा रोखोमै बाहायो।
नंगौ नोंथां।
आरो आं ओरैनो फ्रि समाव थायो होनबा आं एसे एनै एक्सारसाइस खालामो आरो माने गोख्रों गाव गावनि मोदोम देहाफोरखौ गोख्रों लाखिनो थाखाय आं बांसिन फिल्डफोराव बिदिनो लोगोफोरजों थांनानै माने एसे एनै एक्सारसाइस बा खारनाय बेफोरखौ एसे एनै खालामो आरो माने फ्रि समाव आरो।
नंगौ नोंथां बेथ'
उम
होनोब्लाबो जेबो खहा गैया बेखौ सानफ्रामबो खालामनाया जोबोर मोजांनि खोथ
उम्म मोजांनि बाथ्रा औ नोंथां। माखासे सुबुंफ्रा बेफोरबायदिनो ओ देहाजोंनो जानाय लोंनायजोंनो माने माखासे सुबुंफ्रा गाग्लोबजानाबो जायोना। जानाय लोंनायजोंबो। बेनिखायनो जा हायो एसे एनै जानायखौ मेेनटेन खालामदो फ्रि समाव बिदिनो एक्सारसाइस बा खारनाय बेफोरबायदि एसे एनै खालामदो होमबानो मानसिया गोख्रोङै थागोन आरो। फ्रि समाव थाबाबो ओरैनो। औ नोंथां। अब्ला नोंथां
औ नोंथां
नोंथांजों सावरायना खोब गोजोननाय मोनदों नोंथां।
नोंथांनो सावरायनाबो गोजोननाय मोनबाय।
औ औ होमबा नोंथां दोनथ'लायनोसैना उनफ्राव सावरायलायनायखौ लाबाय थानोसै।
दे नोंथां दे जागोन दे नोंथां।